खोनादों अ खुलुमबाय '
खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि ओ नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय
ओ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय
थां नोंथाङा मा खालामबाय दङ दा? नोंथाङा मा
औ आं दा ओरैनो दं। जिरायनानै दं।
नंगौ नोंथां।
जोङो मा माबे मोनसे आयदानि सा औ।
दिनै जानायनि सायाव सावरायनि
औ दे
थानजुफनि खाजाखौ माजों जानाय फोरमायनो हागोन नामा?
औ आङो दिनैनि जानाय सानजौफुनि जानाय आदारखौ आङो ओ जोंहा जोंनि गामि ओनसोलाव ओ
ओंखाम बेफोरबायदि ओंखाम आरो ओंख्रि बेफोरबायदि जानाय जामुं जायो ओम फाय जोङो जोंहा ओ जोंहा सानजौफु सानजौफु समाव ओ ओंखाम बेनि माइरंजों खालामनाय ओंखाम आरो ओंख्रिया जाबाय ओ जोंनि जिंखाजो जिंखा आरो आलुजों ओंख्रि संनानै बेजोंनो ओंखाम जानाय जादों जोंहा।
नंगौ नामा नोंथां? बे थारैनो जोबोद गोथाव जादों नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला खारै जायो नामा?
औ जोंनि ओनसोलाव गोबाङैनो अनला खारैखौ जानाय जायो जों ओरैनो बर'फोरा अनला खारैखौ जोबोर मोजां मोनखायो बिनि थावनायखौनो माने साफ्रोम बर'फोराबो। औ माने बयबो मोजां मोनो औ औ
गौ बर' औ बेखौ जानानै सुबुंफोरा जोबोद मोजां मोनो। अनला खारैया जोबोद। गोथाव नङा होनबा नोंथां ओ जोङो जोंनि ओनसोलाव अनला खारैखौ जोङो था रैनो जोङो गोबां जानाय नुयो आरो बेखौ जोङो माबायदि बानायनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ अनला खारैखौथ' जोङो ओ दानिल' खोथा नङा बेखौ जोङो जोंनि ओ गोदो गोदाय बा आजै आजौनि समनिफ्रायनो बर'फोरा जाबोबाय दं होननानै जों मिथियो आरो अनला खारैखौ जोङो जोंनि ओंख्रि महरै जानायजों लोगोसे जोंनि हाबा हुखा बायदिसिनायावबो जों नेमखान्थि बाहायनाय जायो दा अ-अनला खारैखौ जोङो माबायदि बानायनाय जायो होनोब्ला जोङो अनलानि थाखाय जों गाहाय यै ओ अन गुन्दै नांगौ जायो। बे अनखौ जोङो जोंनि जोंनि ओ जानाय माइरंखौ जोङो दैयाव रुइजासे सोमनानै ओ बेखौ जोङो ओ ओ उवाल एबा उवाल एबा दिंखिफोराव जोङो देनानै गुन्दै खालामना लानानै बेनिफ्राय जों अन गुन्दै दिहुनो आरो बे अन गुन्दैजोंनो जोङो ओ बेनि थावनाय अनला ओंख्रिनि थावनायखौ बांसिन खालामनो थाखाय जोङो बेवहाय बायदिसिना मैगं जेरै औवा मेवाइ ओ सेफालि बिबार आरो बिदिसिनो ओ मैथ्रु बिबार बेफोरखौ बायदिखौ जों बाहायनानै आरो लोगोसे ना दाउ बेदर अमा बेदर बेफोरखौ होनानै जों ओ अनला ओंख्रिनि थावनायखौ जों बांहोनो हायो।
नंगौ नोंथां
बेफोरनि लोगोसे जोङो जोंनि न'आवनो बानायनाय ओ थालिरनिफ्राय दिहुननाय खारैजों बे अनला ओंख्रिखौ ओ बानायनाय जायो बेनिफ्राय नोंथाङा माबा सोंनो दं गोसो दंबावो नामा?
नंगौ नोंथां बिदिनो जोंनि जोंनि ओनसोलावबो ओ अनला खारैखौ जानाय नुयो। जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दिंखियाव देनानै बा माइरंखौ सोमना लाग्रोयो। आरो बेखौ एसे बोखांनानै फोराननानै ओ देंखियाव देनानै गुन्दै खालामना लानानै जोङो गोदौनाय दैयाव होनानै ओ आरो खारदै होनानै जेंङो बेखौ सं नाय जायो आरो बेखौनो अनला खारै होननानै बुङो। होनाय जायो। बेखौ जोङो‌
ओ।
ना। एबा बेदरफोरजों जाबाथाय जोबोद गोथ थाव जायो। अ बुंनायसाय नोंथां। जोंनि ओनसोलाव। गोबाङैनो जायो बेखौ। नोंथाङा माब्लाफोर ना ओ अनला खारै खौ जाफेरबाय नामा?
औ आं अनला ओंख्रिखौथ' गोबाङै जायो जोंनि ओ सानफ्रोमबोनि जानाय आदाराव जोङो बेखौ लोगोआव जाफानो हायो ओंख्रिखौ ओंखायनो जों सम लानानै। अनला ओंख्रिखौबो। जानाय जायो। जों आं। आंल' नङा जे जोंनि जोंनि न'खरावल' नङा बेयो जोंनि ओम मोनफ्रोमबो न'खरावनो ओ सरासनस्रायै जोङो अनला ओंख्रिखौ जानाय नुनो मोनो।
नोंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों। जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ गासैबो गामिनि। ओ मानसिफोरा। अनला खारैखौ। जायो आरो अनला खारायावदि जोङो दानिसो बुं बियै खारदै होयो नङा होनबा स' बे खारदैखौ माबायसा बानायो? नोंथाङा मिथिगौ ना?
औ थारैनो आं ओ अनला खारैयाव नांगौ जानाय खारदैखौ माबोरै दिहुनो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ खार - खारै दिहुननो थाखाय जोङो गिबियाव थालिर बिफांखौ जोङो दाननानै फोरानग्रोनांगौ जायो बेखौ जोङो फिसा - फिसा-फिसा खोन्दो खालामनानै बा हानानै बेखौ जोङो सानदुङाव फोराननाय जायो आरो बेखौ जेब्ला एसे ओ मोजाङै रानोब्ला बां ओ एसे मोजाङै रान रानोब्ला जों बेखौ ओ सावनानै बेनिफ्राय जे ओ हांगार बा हाथ'फ्ला ओंखारो बेखौ जोङो ओ -ओ बेखौ जोङो दै लगायनानै बेनिफ्राय सरनानै जोङो खारैखौ मोननाय जायो। आरो बे खारैखौ जोङो बे खारैनि गुन्दै हाथ'फ्ला जे मोनो बे हाथ'फ्ला बा खारैनि गुन्दैखौ जोङो गोबाव समनि थाखायबो दोननो हायो आरो बेखौ जोङो दैजों सरनानै जे ओ जों खारै दि मोनो बेखौ जोङो बेखौबो जों गोबाव समनि थाखाय दोननो हायो। आरो बे खारैखौ बे खारैखौ जोङो दिहुनखांनायनि उनाव जोङो गोबां ओ रांबो खामायनो हायो बेखौ जोङो, जोंनि फालांगि-फालांगियारि बिखान्थियाव जेरै जोङो हाथाय बाजाराव लांनानै ओ जोङो फानहैयोब्ला बेनिफ्राय जोङो औ जेबो रांखान्थि बाहाया जासे बिनिफ्राय जोङो ओ मुलाम्फा मोननो हायो।
नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बेखौ जोङो बाजारफोराव लांनानै फाननोबो हायो आरो बे फाननायजों लोगोसे जोङो ओ न'खरखौ खुंनायाव जोङो ओ बे राङानो जोंनि थाखाय हेफाजाब होयो। नङा होनबा नों
औ थारैनो।
खारदैखौ बानायनाय जायो।
औ।
थारैनो खारदै मेगंदों संनाय अनला खारैया जोबोद गोथाव जायो। आरो जोंनि ओनसोलल' नङा बेयो दाब दाब ओनसोलावबो बेखौ गोबाङानो जायो आरो जानानै जोबोद गोथाव मोनो। नोंथांमोन नोंथाङाबो खोनाफेरबायना बिदिनो बेनि सायाव बे-बेयोदि जेसे बेसेबा गोथाव बेनि सायाव रायलायनाय सोरखौबा?
औ बेखौ थारैनो ओ बिनि सायाव ओ जों गोबां रायज्लायनाय मोनदों। खायसे खायसे सुबुंफोरनि थाखाय बियो ओ ओ साबसिनथार ओ जानाय खायद' ओ बेखौ ओम जोंनि बर'फोरजों लोगोसे आरो जोंनि ओ गुबुन ओ गुबुन गुबुन हारिफोराबो बेखौ जानानै मोजां मोनो। मानोना बे ओ बे अनला ओंख्रिया जोंनि देहानि थाखाय जोबोर ओ मोजां बेवहाय ओ जोङो जोंनि न' नखरावनो मोननाय जेबो ओ रासायनारि हासार बा बायदिसिना मुलि बाहायालासिनो जों बेखौ न'नि ओ मुवाफोरजोंनो बानायनानै दिहुननाय जायो। बेवहाय जेबो ओ रोखोमनि रासायनारि मुलि बा हासार जोङो ओ गोरोबनाय नुनो मो ना। आरो बेनि थाखायनो बियो दो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां होननानै जोङो मोन्थिनो हायो।
औ नोंथां। बेबायदिनो जोङो बेखौ ओ अमा बेदरजों जानायखौ जोबोद गोथाव मोनो। नोंथाङाबो बेबायदिनो अनला खारैखौ जाफेरबाय आरो ओनसोल फोरावबो जाना
ओ जोङो सानफ्रोमबो नुयो आरो लोगोसे आं सानो नोंथाङाबो जोबोद गोथाव मोनो जानानै।
द गोथाव मोनो अनला ओंख्रिखौ।
नोंगौ।
ओ जोंना समाबो जोब्बाय नोंथांजों जानायनि बागै रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो लाख गोजोनथों